नौ
औ
औ खोनादों ।
मा खालामदों दा नोंथाङा
आं दा नै खामानियावनो दंथ'यो
ओ खामानियाव दङ ना
औ खामानिया
ओरैनो नै आंबो ओरैनो दङ जना दं नैआ
औ औ औ
मोनानि ओंखाम जाखांनानै उन्दुनानै दङ
औ औ मोजां
अ ननिखा ननि खामानियाव दङ दां न नोङो बाहेरानियाव
आं बाहेरानियावसो दङ ननि खामानियावबो औ
उम
दंथ'यो दा जि रिंगासोआवसो गगोन
जि रिंगायाव ना
ओरैनो ओमफ्राय ओंखामफ्रा जाखांबायमोन दा
औ जाखांबाय औ
औ मा मा ओंख्रि
ओंख्रिया माबासोमोन खान्थाल बेगर ओमफ्राय नासोमोन
अ खान्थाल बेगर मोनजाबायबो ना गैया बा आंहा मोनजाफेराखैनो दासिमबो जानो लुुबैबाबो
नो जाबाय दां जानाया माने
अ औ औ औ औ ओरैनो खान्थाल मोननायनि ना गोथांनि
खान्थाल गोथांनि मोननाया थ' मोनबाय ओरै मोनलाबायबाय मोननायालाय ओमफ्राय होमबाबो गोथांनि आरो गोथां जानायनि
गोथाव जायालै ना
हो औ औ गोथावमोन गोथावालाय ओरैनोथ' खान्थाल बेगर ओंख्रिखौ मोजां मोनखायो नालाय जानो आङो
जेजोंबो संजायो नालाय मैगं था थाइगंआनो मैथाफोर जोंबो आलुफोरजोंबो जहलफोरबो
लगाय लथायना
जानो गोसो एरैनो हायो
औ औ
बाथोनबो जाबाव
औ मेलाबायनानैबो जाजायोना बाथोन सिफ्लेलाबायनानै गोथाव नो दाथ' दैलां नालाय
औ बेजोंनो बारग'नांगौ जायो जोंना गोजां बोथोरनि बायदि जायाना ओंखा गैया गोजां बोथोरनासो बिराद मोजां मोजां
ओरैनो दाथ' दैलां दिनाव फैसा रांफ्राबो माने बांद्राय थाया नालाय बे फोरजोंनो बारग' होनांगौ जायो
औ औ आरो दामफ्राबो बिराद जाबायना
औ औ
सेनाबो बांबाय मैगं थाइगं निया न'आव थानायफोराखौनो एसेसो जायाबा एसेसो खमायनांगोन ना हो नङाबा रांफोरखौहाय अबे मोनबाय थानो ओरै खामानिफोरबो मोनला साख्रि बाख्रिबो मोनला
दाथ' ओरैनो दैलां दिनाव रांनि बिराद आंखाल जायोना हारसिं दं नामा दा
औ हारसिङैनो दंथ'यो आं दा उम नों आंनिखौहाय मा दावराव खौना हैयाखै नोंनिथिं
हो
नों आंनिखौ आव दावराव खोनायाखै आंनि थिंजायनिखौ
ओहो खोनायाखै
आ माने
उम हा औ औ आरो माथो दावराव जादों नामा नोंथां फांखाबो होदोंमोन नालाय आं माने
अ नोंनिखौथ' खोनाफैयाखै बांद्राय खोनाया खोनानाया ओमफाय खिन्थु खाथियावसो थाथाबासो खोनायो आरो ना
औ औ
औ
अखा हायाखै दां ना नोंसिनिथिं
अखाया दसेनो हायो दसेनो हागायो ओमफ्राय दा फ्रि फ्रि जानानानै दं फै आरोे
जोंथिमबो बिदिनो नै खोरोमला बायदोंबो दहायथ' खोरोबलाबायदों बिराद मा अखायालाय बांद्राय बुरजा हायाखै आरो हानाया ओमफ्राय बे इसिल' हादों आरो अखायालाय बे माने बे खोरोमनाय मानायफ्रासो खोरोमदो आरो उम
ओमफ्रायो लोगोफोरजों रायलाय हरजोबथारबाय नामा नोङो
गैया रायलायनायानो जायाखै दिनै दहाय सासेजोंल' रायलायनो मोनदों
ए
बोथोरानो थिग जायासैना दिनै बारा मोजां जायासै नालाय बेखनो गैया रायलायनो मोनासै दासो दांखादों आंबो औ
टावराबो ओरैनो नांनो नागिराना ज थाखा
बे सासे लोगोनाबो गामिनिया मबाइलानो सुइस अफसो। दंमोन आरो माने
औ औ
मानि आं मबाइलखौनो दाथाखौ अन दासो खालामखादों नालाय। माने मबाइलाबो चार्ज गैयामोन नालाय बांद्राय ओमफ्राय दहाय होनानै दासो नायदों आरो मबाइलखौ।
औ
ओमफ्रायो गासिखौबो बानायना लाजोबखाबाय दा नोङो? दा जों जेखौ राय्लायदों बेखौ दा जोबाय बेसेबां मोनखो रांफ्रालाय?
आंनाथ बारा मोनाखै माबाल मोनदों। थामजौ स्निजिबा मोनदों मैया। ओ नोंनियालाय बेसेबां मोनखो ओमफ्राय?
आंनियाबो बिदिनो से रोजा बारबाय आरो।
से रोजा बारबाय ना? रायलायनायानो माने बांद्राय रायलायनाय जायाखै नालाय।
जाया आंनाबोथ बिदिनो स्नि दिनसोनि उनावसो नै मैयाजों दिनायजों रायलायनाय जाबाय मैयाबो ओैरैबायदि बिदि जाबाय आङो सानै साथामजोंल राय्लाय हरनो हाबाय। आमफ्रायो माबायानो थाबावाखैब्रा राय्लायनायनियानो।
ओ आंनाबो आंनाबो सिगां बे रायज्लायजेननायाव आंनाबो थायाखै माने नै दानियासो थायो आरोना बे बैखौ एखमबा थाया ओमफ्राय।
औ औ बे राय्लायजेनन्नायाथ थाखायानो जाहैबाय। बे फार्स नालाय सिगां रायलायग्राय जाहैबाय नालाय बे थाखाया ओमफ्राय नैथिनिफ्रायसो था-थायो आरो रायलायबाय। नै एसे रायलायनायनिफ्रायसो थायो
नैथिनिफ्रायसो ना माने जोंना बे लोगोफ्रा बिसोरबो खामानियाव थाङो नालाय ओमफ्राय आं बोथ' खानि मावो नालाया एखमबा मेंना रायलायनो बायो ओमफ्राय एखमबा बिसोर सोलाबबा आं सोलाबा ओमफ्राय आं सोलाबा बिसोर सोलाबा जायो आरो
सिनानौ बिदि जायो
औ ओमफ्राय दा गैया माने ओरै जों बांद्रायबो गैया नालाय जोंनि लोगोफ्रा साथाम साब्रै दङ आरो आंजों ओमफ्राय बै सासेयाथ' गैया रायज्लायानो ओरैनो खुलिनानैल' दोन दों बानायनानैल'
ए दे रायलायग्रा रायज्लायग्राखौ रायज्लायग्रा रायजलायग्राखौ खिन्थााहरबानो जाबाय आंजोंबो रायजलायहर दों आंबो राय्लायहरनो हानाय बायदि बिदिनो जेनेबा सानसे दिनैहाय नों रायलाय हरबाय गाबोन आं रायलाय हरलायनोसैलाय बिदि आरो ना
औ औ बिदिनो सानसेयाव खननै खनथामसोथ' रायलायनो हाखायो ना फुङाव खनसे सानजौफुआव खनसे ओमफ्राय मोनायाव खनसे ना
औ ओमफ्राय खामानिनि थाखायनो मिलायलाया आरोखि
औ थाइमा मिलायलाया
सम दिहुनलायनानै माबागोन बेखौ रायलायहरलायसै जेनेबा जि मिनिट सोल'आलाय माथो
जि मिनिटआव सासेयावथ' जि मिनिटल' होखायो नालाय
औ दसोनो थांङो औ औ ओरैनो जिरायनायाव
औ औ
दसे दसे
रायलायनायानो जाया बांद्राय माने
आरो औ थारमाने जोंनियाहाय लागाय मोनदेर जा यो नालाय बेफोरबायदिखौथ' खुनुबेला जोङो बिदि रायलाया नालाय रावफोरखौहाय आलदा आलदासो जाहैजोबो जोंना लाब्रानि जानो नागिरो।
दस्रानियाबो फैदेरलाबायनो नागिरना गुबुन रावाबबो फैदेरनो नागिर
औ दा बेयाव रायजलायनानै एसे माखासे बावसिन बा मावनाय माबाफोरखौबो बाथ्राफोरखौबो बेयाव गोसोखां गोसोखां बिराद हानहरनानै रायलायनांगौ जायो आरो ना। बेवहाय एसे मोजां मोजां मोनो आरो ना।
औ औ माने माने बावहाय दस्रानि मोनसेबो सोनो मोना ना नालाय ना थेवबाबो मोनसे मोननैया हाब सानबावोसो ना
हाबसै हाबो बे बावफ्लांनायाव बावफ्लांनाय
औ
गोरोन्थियाथ' जाखायो नालाय। बेखौ बिसोरबो मिथि थागोन
फंसे फंनैखौ ना फिसा फिसौखौ उम
दाथ' जेबो होमबाथ' जानायफोर जा थ'आखैना ओंखामफोर
जानाया दहायनो जाबाय
ए मा आख्रि मोन बेबा
ओंख्रिया जोंना दालि ओमफ्राय
औ
दालि ओमफ्राय फटल फाजासोमोन जोंना
ए औ मिरामिस ना दिनै औ
औ
ए' सोर सोर होननानै रायज्लायगासिनो सोंगासिनो
नोंनि लोगोनामा बियो
ह बिदिनो उसु खुथु खालामथारो मानसियानो दावरावनो खोमायाव फनखौ लानो मोनखाया स जै रायजलायबथाय खाथि खाथि थाबाय सोर सोर सोर सोंबाय थागोन आरो बे मिन्थियागौ
गुबुन सानो आरोना ना गुबुन सन्देह
गुबुन गुबुन सन्देह खालामो औ
जेबो नङा लोगोआलाय आरो माथोना उम
ओमफ्राय मुंफोरखौबोथ सोंलायनाय जायासै दा बेयाव रायज्लायथ'ला उनावहाय माबायावहाय लिरनानै सोंहरलायनोसै ना औ औ औ ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसिम रायजलायो बेसेसो मिनिटसो
ओरैनो जाहैसिगोन नामा थाय बिदिबा ना दिनै ना आं जा बादि मोनदों माने जों बिसिबां माने रायज्लायबाय था
औ आरो बे बेसिमल'खा रायलायनाया ओमफ्राय जोंसो बारा रायज्लायबाबो बिसिमावनो मोनखायो आरो ओरै बाराबो ओरैबायदि मोनखायो बे मोन मोनसेयानो मोनसे माबा मोनखायो आरोना जोंना औ बांद्राय बांद्राय रायलायनानै लाब गैयाथ' आरो खोथाफ्रा ओरैनो बे काराव थाङो उनावफ्रा लेबावनांगौना नङाबा खोथायानो जोब्बा
दे होमबा दे बिदिबा औ गाबोन रायज्लायनोसैलाय ना औ
औ